औ खुलुमबाय नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय दे
औ
औ दायो बेलासिनि समायावहाय नोंथाङा फ्रि दङ ना
औ आङो दा फ्रियावनो दङ दा नोंथाङा आंजों मा रायज्लायनो रायज्लायनो हागोन
अ दायो आङो जोंनि मोनसे मि थिंगायारि आबहावा बेनि सायाव आं एसे नोंथांजों सावरायनो हागोन ओ सावरायनो सानदों नोंथाङा बेनि सायाव सम होनो हागोन ना
औ हा गोन नोंथाङा बुंदों जानांगौ आबहावानि सायाव नोङा होमबा
औ थारैनो
औ औ
थारैनो नोंथाङा जोबोद मोजां मोन आयदा लादों सावरायनायनि नोंथाङा दा ओ बेफोरनि बागै एसे फोरमायनानै होदो दे अ दे बिदिब्ला नों थां समखौ होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबावबाय
औ नोंथांखौ
दायो जोंनि मिथिंगायारि आबहावानि सायावहाय आं एसे नोंथांनो बुंफोरलुखौ होनि
औ औ
ओ दिनै गाबोन जोङो जोंनि दुंथाइखौहाय बारानिफ्राय बारा मोनबोयोना नोंथां
औ औ दाथ'
मोनसे मिथिंगायारि आबहावा खौ नोजोर होनानै बोयोब्ला हेलौ
औ खोनादो नोंथां
औ खोनादों नोंथां औ खोनाबाय ना
खोनादों
हेलौ
खोनादोंना नोंथाङा
थाङा औ खोनाबाय दायो खोना बाय नों खोनानो मोन्दोंना
खोनानो मोन्दों
अ अ दे बिदिब्ला आं दायो बे जोंनि मिथिंगायारि आबहावानि सोमोन्दै एसे बुंफोरल' होनि नोंथांनोहाय
औ औ जागोन दे बुं
ओ दा दिनै गाबोन जों जोंनि आबहावाखौ नोजोर बोनानै होयोब्ला जोङो नुनो मोनो जोंनि बोथोरावहाय दुंखावनायनि समाव गोबां दुङो आरो गोजांनायनि समावहायबो जोङो एसेबां गोजांनायखौ मोननो थांला मानो होनना बुङोब्ला बेफोर मोनसे मिथिंगायारि आबहावाया सोलायलांनायनि थाखाय जायनि जाहोनाव जों जेब्ला एसे उन्दैमोन बै समावहाय जोङो नुनो मोनोमोन ओ गोबां बिफां लाइफां थानायनि थाखाय जोंनिबो ओनसोलावहाय इसेबां दुंथाइखौ जोङो नुनो मोनामोन बा दुंथाया गोबां जायोब्लाबो जोङो बिफांनि सिङाव थानानै जोङो साया लानो हायोमोन
सैथो नोंथां सैथो नोंथां नोंगौ नोंगौ
ओमफ्राय गोजां बोथोरनि समावहाय जोङो गोबां गोजांनायनि जाहोनाव जोङो माब्लाबानि समाव जि जोम जोमग्रा थोआ माब्लाबानि समाव अर सायोब्लाबो अराबो माने जोंनि गोजांनायखौहाय होखारनो हालाय बेबायदि समखौ जोङो लोगो गो मोनबोबाय दिनैनि बोथोरावहाय बा दिनैनि बे मुगायाव गोजां बोथोराव जोङो इसेबां गोजांनायखौ जोङो नुनो मोनला खुहा खुनाय बेफोरखौ थ' फ्रायानो नुला होननानै बुङोब्लाबो गाज्रि नङा आरोबाव दा गोलोम बोथोरनि समाव ओरैबायदि टेम्पारेसार ओरैबायदि डिग्रि दुंथाया दुंसै दा बेफोरो मानि थाखाय जादों होननानै बुङोब्ला जोंनि मोनसे मिथिंगायारि आबहावाया सोलायलांनायनि थाखाय जायनि जाहोन नाव सिगांनि समाव गोबां बिफां लाइफां दंमोन बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो अक्सिजेनखौ मोननो हायो दा बिफां लाइफां बिफां दं समाव बै समाव जों थान्दा गुसु बोथोरखौ बा बारखौ जोङो मोननो हायोमोन नाथाय दिनैनि समायाव बियो गोमालांनो हमबाय मानि थाखाय गोमालांनो हमदों होननानै बुङोब्ला दिनै जोंनि ओनसोलावनो जोंनि सुबुं माहारिफोरानो दिनै एसे गाबोन एसे सानफा एफा बिफांखौ दानफायलांबाय थानायखौ जोङो नुनो मोन्दों
औ औ थारैनो सैथो
जाहोनाव गावनि थाग्रा खुलिखौ गारनानै गोदान गोदान हा नागिरो गोदान गोदान बिफां लाइफां दानफायै दानफायै हादान सिफायनानैहाय माने बिफां लाइफांखौहाय नोस्थ' खालामनायजों लोगोसे जोंनि मिथिंगायारि आबहावाखौबो जोंनिनो सुबुं माहारियानो नोस्थो खालामबोगासिनो दङ
औ औ थारैनो
जेराव बिफां गायनायनि बिफां गायनांगौनि अनगायै एबा बिफां गायनायनि सोलायै जोङो थाखानाय देरखानाय बिफांखौसो दिनै एसे गाबोन एसे दानफायलांगासिनो दङ ना बेबायदिनि जाहोनाव दुंथाया दिनै जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि जायगायाव बारानिफ्राय बारा जाबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों फारसेथिं नांगौबायदि बार आरो बोथोरजों लोगोसे अखानि बोथोराव जोङो नांगौ बायदि समाव जोङो अखाखौबो मोननो हालिया
औ नंगौ थारैनो नोंथां
नांगौबायदि अखा मोनैयाव माखासे आबादारिफोरनि थाखाय जेंना नु नुजायो आरो नांगौनि बारा सान्दुं दुंनायावबो माखासे आबादारिफोरनि थाखाय जेंनाया नुजाथियो बा गासैबो सुबुंनि थाखायनो जेंना नुजाथियो मानो होननानै बुङोब्ला बबेबा जायगायाव थाङोब्ला बिफां फांसेबो गैया दुंथाया बारा बेवहाय दुंथाइखौ सहायनो हायिलाय गोबां सुबुङा गावनि जिउखौबो जोबथा हां हगारनांगौ जानानै फैयो आरो बेजों लोगोसे गामि ओनसोलाव जोङो ओ बिफां लाइफाङा एसे दङ हिसाबै जोङो एसे गावखौहाय नर्मेलाव दोननो हायो दुंथायनिफ्राय आरो गुबुन जायगा गा जेरै जोङो नोग गोर सोहोरफोरखौ खौ नोजोर बोनानै नायोब्ला बैफोरावहाय नोङो माब्लाबानि समाव बा बबेबा जायगायाव गरमनि समाव बा दुंथाय बारा जानाय समावहाय दान्दिसे साया लागौ होननानै बुङोब्लाबो बेयाव बिफां फांसेबो नुनाय नङा गुसु बार मिथिंगायारि गुसु बार हां बोगौ होननानै बुङोब्लाबो बेयाव एसेबो गुसु बारखौ जोङो मोननो हाया दा नो नोगोरनि आबहावाजों जोंनि गामिनि आबहावाजों गोबां फारागथि दङ नोंथां दा आंनि बुंनायनि स सायावहाय नोंथाङा मा बुंनो सानो एसे सुंद' फोरमाय
जागोन नोंथां जोङो आबहावा सोलायनाय होनोब्ला जोंनि सुबुं अनजिमा बांनायजों ओ माखासे सोमोन्दो दं नङा होमब्ला नोंथां औ मानो होनोब्ला सुबुं अन जिमा बांनाय लोगो लोगोनो जोंहा ओ न' बां बेफोरखौ ओ नांगौनि गोनांथिया बारा जानानै फैदों जायनि जाहोनाव जोङो ओ थाखानाय दंफां लाइफां बेफोरखौ ओ साफा खालामना नानै बेवहाय न' बानायनो गोनां जादों आरो सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगोनो होनोब्ला जोंनो न' लुनो थाखाय ओ ओ बाथाम नांगौ टकटा नांगौ बैफोरजों ओ न' बा
न' बानायनाय जायो औ
जायनि ज दंफांफोरखौ हाफायनो गोनां जायो आरो आरो जोङो नुबोदों दि दानि जोंनि समाजाव ओ बबेबा ओनसोलाव बा बबेबा जायगायावहाय थाख नाय हाग्रा बंग्रा बा बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनानै बेवहाय माखासे जाय बिफांफोरखौ जाय आबादफोरखौ मावनाङा मावथावा बेफोरखौ मावहैयो बेखौ जों नु नुनो मोनदों दिनै सोहोर नोगोरनि बाथ्रा बुङोब्ला बिथांमोना ओ सुबुं अनजिमा बांदोंसो बांदों बिनि जाउनाव बिथांमोना दंफां लाइफांफोरखौ दानफायनानै बेवहाय न' बानायनाय जादों जायनि जाउनाव बिथांमोननि ओ आबहा
आबहावाया गरमनिफ्राय गरम जाबोगासिनो दङ
आरो जोंनि गामि ओनसोलावहाय ओ बायदिसिना जेरैहाय बाथाम बायदिसिना बानायनो थाखाय बैफोर दंफांफोरखौ हाफायनायनि जाउनाव दिनै बिफां लाइफांफोरा जों लोगोसेनो आबहावायाबो सोलायगासिनो दङ गोदोनि दिनावहाय जेरैहाय ओ बोथोरफोरा बोथोर लायै बोथोरनो जेरैहाय गुसुनि समाव गुसु जायोमोन बा गरमनि समाव गरम जायोमोन बा ओ खुवा खुनाय समाव खुवा खुयोमोन नाथाय बै फोर जोङो दायो नुनो थांलिया जाउनाव जोङो बिफां लाइफांफोरखौ फोजोबस्रांनो हमबाय दा बाथ्राया बेनोदि जों जेसेबांनो हायो बिफां लाइफांखौ गायनांगौ
गायनायजों आगोलनि आबहावाखौ लाबोफिननो हायाब्लाबो एसेबाबो सोलायनायखौ जों लाबोनो हायो होननानै आं नुहरो नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंनो सानो औ नोंथां बुंनाया माने आबहावाखौ एसेब्लाबो सोलायहोनो हायो होननाया दा जोङो बिफांखौ गायनांगौ ना जेसे हायो बिफांखौ गायनांगौ बिफांखौ गायनानैल' जाया बिफांखौ गायनायजों लोगोसे बिफांखौहाय ओ थाब देरहोनो थाखाय बेयाव जोङो दानि मोनसे मदार्न जुगावहाय गोबां हासार रासायनारि हासार बाहायनानै जोङो थाब फेदेरनो हायो देरहोनो हायो जोथोन लानानैहाय जेब्ला बिफांखौ गायनायजों लोगोसे नांगौबायायदि नांगौ रोखोमनि दै हासार आरो बेरा होनानै होयोब्ला बिफाङा देरनो बारा सम नाङा आरो बिफाङा जेब्ला देरो बिफाङा देरखांनायनि उनाव जोङो बिफांनिफ्रायनो अक्सिजेनखौ जोङो मोनो आरोबाव बिफांनि फ्रायनो जोङो सायाखौ लानो हायो हायो
औ औ
बुङोब्ला सिगांनि आबहावाखौहाय नांगौ बायदियै सेम पजिसनावहाय लाबोनो हायाब्लाबो इयुननि समायावहाय ओ फिफटि पारसेन्ट बाजि जौखोन्दोनि आबहावाखौ जोङो लाबोफिननो हानायखौहाय नुहुरो आरो बेखौ माब्रै होननानै बुङोब्ला बेखौ लाबोफिननायनि राहायानो जाब जाबाय जेसेबां हायो एसेबां बिफां लाइफांखौ गायनानै फेदेरनायनि थाखाय
औ औ थारैनो सैथो
बावाखौहाय गुबुंले जानायनिफ्राय बोस्रांनायनि मोनसे राहा लामा होननानै आङो सानो नोंथां बेखौ
औ औ थिगानो नोंथांनि साननाया ओ मोजांखौनो सानदों मानो होनबा जोंनो दा बिफां लाइफां नांथारगौ जायो जाउनाव जोंनो सम लानानै सम जोंनो बारनिबो गोनांथि जायो जुदि जोंनाव बिफां लाइफाङानो गैयाब्ला जों बार मोन बार मोननायखौ जोङो ओ आसा खम होननानै साननानै लायो दा नाथाय जुगा
दानि जुगाव जोंहा बानायनाय बार जेरैहाय फांखा बेफोरखौसो जोङो बाहायनांगौ जायो नाथाय गोदोनि दिनाव जयैनो गामियाव बा बबेबा बिफां सायहायाव जिरायनानै बैफोरबायदि गुसु गुसु बारखौ लानो हायोमोन आरो
नांगौबाय बिदि हां बोनो हायोमोन नाथाय सहर नोगोराव बैफोरबायदि आबहावाखौ मोननो थांलिया मानो होनबा ओरैबायदि आबहावा गुबुंले जानानै दङ मानो होन्ला बेवहाय माखासे गाज्रि मुवा बेसादफोरखौबो गारनो जायगा गैया जान
बेफोरनिफ्राय माखासे गेसाव गोफोनफोरा सेवनानै गोसारथिंनायजों जोंनि देहायाव माखासे खहा खालामो खालामनायखौ आं नुनो मोनो नोंथां औ थारैनो नोंथां दा नोंथांनि बिुं
नोंथां औ होनबा नोंथां
होमब्ला नोंथां दिनैनि बे आबहावानि सोमोन्दै रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथां हामबायसै औ औ दे